हेल'
हेल'।
नोंथाङा
खोनादों ना नोंथां? औ खोनादों नोंथां। नोंथाङा दा मा खालामगासिनो? दङ
औ आं दासान्दि ओ‌ दोंनथ'यो ओरैनो जिरायनानै। दा ओ जों बिदिब्ला नोंथां ओ जोंनि बर'फोरनि ओ जेरैहाय जोंह मुंदांखा ओंख्रि अनला ओंख्रि होननानै बुङो बेनि सोमोन्दै एसे सावराय नामा नोंथां
औ दे नोंथां बिदिब्ला नोंथाङा एसे फोरमायनानै अनला ओंख्रिनि सोमोन्दै अनला ओंख्रिखौ माबायदि सङो बेनि
औ औ नोंथां। औ जोंहा अनला ओंख्रि होननानै बुङोब्ला गिबियावनो जोङो अनलाखौथ' बानायग्रोनानै लानांगोन नालाय। जोंहा बे अनलाया औ बे अनलायाथ' जोंहा माइरंनिफ्रायनो जायो जेखौहाय जोङो ओं बेफोरबायदि माइरंनिफ्रायनो जायो आरोना। बे खौ जोङो ओ जोंहा बर'फोरा मोनसे देग्रा आगजुबो दंखायो जेरैहाय उवाल होननानै बुङो। गोदोहाय बांसिन बा गोदो दासिमबो बांसिनैनो बर'फोरा बेखौनो बाहायो आरो ना नाथायहाय खायसे ओनसो लावहाय जोंहा जायफोर गुबुनारिफोरनि खाथियावहाय थायो बिथांमोना खायसे दा गोदान मुगाजों ओंखारनाय जेरै लहानि थबसि होननानै बुङो। जों फिसा फिसाहाय उवालनि उवालनिनो ओ बेयो माने बोनानै लाबोनाय महर आरो ना उवालनिनो थबसि होननानै बुंङो। फिसा फिसाहाय, बेखौहाय जों बाहायनायखौ नुनो मोनो दा बेफोरबायदि जायखि जाया ओ आगजुआवनो जोंहा बा जोंहा गोदान मुगाजों ओंखारजानाय ग्रेन्डार होननानै बुङो। गुन्दै खालामग्रा बेफोरबायदियावबो देनानै लायो दाना खायसेया। बेफोराव जों गिबियाव माइरंखौ सोमना दोननानै दसे सम बेनि उनावहाय सुखांनानै दसे सम रानहोनानै दैखौ बेनिफ्राय जोङो दै होननानै बुङो आरोना बे माइरंखौ गुन्दै खालामनानै लायो आरोना खौ होननानै बुङो बेदरबो जाजायो एबा बेदर होनानैबो जाजायो नाथाय बर'फोरनि जोंहा अनलाजों दाव होनना
औ
जोंहा अनलाजों दाउजोंब्लाथाय जों जोंहा अन्थायजों बै अन गुन्दै देनायाव जाय हाय अनला ओंख्रिखौ इसे आलौ गोसा जानो लुुगैयो बिथांमोना हाइजें बा बानलु गोरान फोर बेफोरदि थाइनै होनानै लाजायो आरो ना बेनि फ्राय ओ जोंहा बिदिनो बायदिसिना आटफोर दंबावो आरोना बानायनो था खाय। ओ गुन्दै खालामना लानानै जोङो ओ बेनि उनावहाय बे जों बेदरदो जागोन नालाय गिबियावनो बेनिफ्राय जेनेबा बेदरखौ पियास, साम ब्रां, थाव बायदिसिना होनानै मोजाङै मोननाय बायदि एवफ्रामनानै लाग्रोनांगौ आरो ना। बेनिफ्राय खाङो बेनि उनावहाय जोङो बेयाव अनलायाथ' खारदैजोंसो बानायजागोन नालाय। बेनिफ्राय जोङो बेयावनो थोंजोङै दैखौबो लखबनानै होजाखायो नङाब्लाथाय जोङो मा खालामनो हायो।जेरै खांना दोननानै दै खारदै, संख्रै होनानै ओ गोदौहोग्रोनो हायो आरोना बा जों आलुफोर होफायोबाथाय बेखौबो एवफ्राम नानै थोंजोङै दैखौ लुनानै ग्लब ग्लब गोदौ होग्रोनो हायो आरो ना। बेनि उनावहाय जेब्ला गोदौ जोङो बे अन गुन्दैखौ हरनो हायो आरोना बेयावहाय। गोदौनायाव हरनांगौ नङाब्ला अन गुन्दैआहाय गोदि जयो आरो ना थालायाव। होयो बेखायनो जोङो गोदौग्लबबाय थानाय समावसो जों बे ओ अन गुन्दैखौ सारनानै होनाय जायो आरोना मोजाङै। फारसेनिफ्राय जाहाथे बेयो गोदि ज'वा। बेनि उनावहाय जोंहा सागं नालाय बे सागंजों जोङो एरनानै लायो आरो ना। बेनिफ्राय बे सागंजों मोजाङै एस्रानानै लायो लानायनि उनावहाय जेब्ला गोदौवो अब्ला जोंहा बे बेदरखौथ' होग्रोनानैबो लाखा जायो नालाय नङा उनावबो हरजायो आरो ना ओ खायसे जेरै बेदरखौ हायोब्ला हरबाय बेनि उनावहाय नङाब्ला जों गिबि बेयावनो बेदर एवफ्राम खांनानै मोननाय बायदि खालामनानै दैखौ लुनानै बेयावबो उनाव अन गुन्दैखौ हरजायो। बेनिफ्राय औ बिब्दिनो संख्रि नांदोंना नाङाखै साखिबाय साखिनानै एसे गोबाव गोदौ होनाय उनाव जेरै गंगार दुन्दियाफोर बा बिब्दिनो दुन्दिया खौ होनानै जों जाजानो हानाय जाबाय आरोना। औ नोंथां दा नोंथांनाव सोंनो सानो बिब्दिनो जोंहाथ' गोबां बायदिसिना बेदरजोंबो जाजायो दाउ जोंल' नङा बेनिफ्राय जोंहा आलु होननानै बे जाजायो नोंथाङाबो एसे फोरमायनानै होलाय माबा माबि ओ आदब खायदानि सोमोन्दै जे अनला संनाया गुबुन मोनसे बेदरजों माबायदिहाय संजायो बि?
अ ओ जेरैबायदि नोंथाङा एसे सिलाव बुंलांबाय बिदिनो जोङो अनला संनोबा जोङो गिबियावनो माइरंखौ देग्रोना लानां लायनानै जोङो बेखौ ओ दाउ दाउजोंबो जाजायो अमा बेदरजोंबो जाजायो। जेरै अनलाखौ जोङो साम'जोंबो जाजायो बिदिनो जोङो साम'जों संङो होनब्लाथाय अनला खारैखौ जोङो गिबियावनो ओ साम'खौ मोजां पियास बा सामब्राम गुफुर बानलु हाइजें जाब्रां
औ
सिना होनानै जोङो एवफ्रामनानै लानांगौ। लानानै बेनिफ्राय जोङो ओ बेखौ जोङो बोखांना दोन बो खांनानै दोन्थ' जायो दोनथ'नानै ओ दैखो दैखौ जोङो सारायाव होना लानांगौ लानानै सारायाव होनाय दैया गुदुं जाबोला जों बेयावन अन देना लानायखौ फ्रि फ्रि सारनानै होजायो।
औ नंगौ नंगौ
औ नोंथां बेबायदिनो जोंहा जेरैहाय अनला जानायाव गोबां बायदिसिना नेमखान्थि फोरबो जोङो फालिनायखौ नुनो मोनो जेरैहाय जोंहा गिबि जोङो जेब्ला माइ गोरलै ओंखारो माइ गोदान हाखाङो अब्ला बे ओ जोंनि बे माइरं गोरलैनि फुजाखौ होयो बे फुजा होनायावहाय जोंहा बेनि उननिफ्रायसो अनलाखौ जानो मोनो मोनो होननानै जोंनि बर'फोराहाय मानियो बेनिफ्राय बेबाय औ बे दिनावहायसो जों जेब्ला माइरं गोरलैनि फुजा होयो बे दिनाव जोंहा ओ गामिनि मानसि दुमसिखौ लिंना ओमफ्राय ओंखाम जाहोयो बा बेयाव जोंहा जेरावहाय बेदरजों संनानै जाहोयो नङाब्ला खायसेया
औ
नुनो मोनो आरोना औ नंगौ
नोंथांनिखौ खोनानायखौ एसे उसुबिदा मोनदों आं नोंथां हेलौ हेलौ औ औ दे बुं हेलौ नोंथां